हेल'
अ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
होनबा नोंथाङा आंजों द'से सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां
हा
दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां
अ हायो हायो
होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायलांदोनि बे आयदायानो जाहैबाय बिदिनो जिब जुनार फिसिनाय आरोना न'नि जिब जुनार फिसिनाय ओ होनबा नोंथाङा जिब जुनार फिसिनायनि बागै न'आव मा मा जिब जुनार फिसियो बेनि बागै आङो खोन्थागोननोसै नोंथांनोहाय ओ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जोंनि बर'फोरनिहा मा बांसिनानो बिदिनो बोरमा अमा दाउ हांसो मोसौ बेफोरबायादि फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोङो गिबियाव इन होनग्रोनोसै आरोना अमा फिसिनो थाखाय अमानो थां थानो थाखाय मोनसे न' बानायनांगौ जाहैयो आरोना बियो जाहाथे अखा बांखा फैदोंब्ला बियो मा बेफोरबायदि सिजाया लाबानो लोमजानाय गैयााजासे थानो हानाय बायदि आर ना आरो बिनि थाखाय मोनसे मा आदार होनाय जायो बे आदारानो जाहैबाय गुन्दै आरो बेजों लोगोसे ओंखाम आरो बेजों लोगोसे मा थास' बेफोरखौ सावनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना गुन्दैयाखौथ' जोङो माइनिफ्रायनो मोननाय जायो आरोना जायखि फिथोबाखौ लानानै बे फस्लाखौ गारनानै माने मा बेनिफ्राय गुन्दै सोमजियो आरोना जुदि मिलफ्राव सङोब्ला आरो बेनि गेजेरजों बेखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोबाव जोङो बेखौहाय ओ ओंखाम जुदि दङब्ला एबा माइरं सेन्देलबो दङब्ला बेखौ संनानै होनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ थास' थास'खौ सि खाजों हाहैनानै बेखौहाय फिसा फिसा दानानै बेखौनो संनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना जाहाथे बिजों मोजाङै गुन्दैजों लगायनानै अमाया जाहाथे जानानै थाब देरनो हानाय बायदि। आरो जोङो गुबुन जुनादखौ नायबावोब्ला दाउफोरखौ नायोब्ला जों मानसिया मा जायो बेखौहायबो बिसोरो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरोना ओ‌ दाउ दाउआथ' जों मा जायो बेखौनो जायो नङा होमबा नोंथां आरो दाउनि थाखाय मोनसे गग्रा बेखौ बानायना होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जाहाथे बियो समाव बियो थानो हानाय बायदि दावा खौथ' एफा जोथोन लानाङा बेखौहाय खेबसे मोननायाव साननैसो खानानै होब्लानो बेयाव थाबाय थाखायो दाउआथ' थिग बेफोरबायदि खालामो जों। नो मोनो आरोना आरो दाउआ जेब्ला जोख्लिया जेब्ला बिदै दै यो अब्ला बिनिफ्राय जोङो बिदै मोनो आरो बिनिफ्राय फिसा सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बे बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। आरो बेजों लोगोसे दाउआथ' जानो थाखाय गोथावबो बेजों लोगोसे जोङो बेखौहाय ओ अनलाजों जानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां सबाइजों जानाय खौ जों नुनो मोनो ओ गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावोदि मोसौ मोसौखौबो जोंनि थाखाय मोनसे गग्रा गलि बानाय नांगौ जायो आरोना बियो जाहाथे अखा बांगा फैदोंब्ला माने जेबो खहा जायालाबानो बिदि थानो हानाय बायदि थिग बेफोरबादि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ जोङो एसे जोथोन लानांगौ जाहैयो जेब्ला गांसो दङ अब्ला बेखौहाय दिरुंजों गोदोनायाव खानानै खाहैनांगौ जायो। जाहाथे जों बेखौहाय ओ गोमायालासेनो बेखौ लाबोफिननो हानाय बायदि। थिग बिदि बायदिनो ओ जेब्ला गाइ मोसौ गायाथ' जोंनि गाइखेर होयो। जों बिनिफ्राय ओ गाइखेर मोननायजों लोगोसे बेथ' मोसौ बिमा जानायजों लोगोसे बियो मा बोसोराव मासे फिसाबो सो मजिहोयो आरोना। बेजों लोगोसे जोङो बेनिफ्राय गाइखेर मोननायजों लोगोसे जोङो बेनिफ्राय ओ ओ बे गाइखेरखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे जोङो पनिर बानायनो हायो गाइखेर दाखा बानायनो हायो गोबां रोखोमनि गिहि बानायनो हायो आरोना। गोबां रोखोमनि जोंखौ हेफाजाब होयो गाइखेरा। आरो बेजों लोगोसे आलासि दुमसि फैदोंब्लाबो जोङो मा मोसौनि गाइखेरजों ओ बिसोरखौहाय मोनसे मा गोजोननाय मोनहोनो थाखाय सा फुदुंना लोंहोनो हायो आरोना। आरो मानसि होननाय गायखेरजों मोनसे नागारलायनो हायै सोमोनदो दङ। फुं जाबानो साहा नांगौ बेलासि जाबानो साहा नांगौ। बेफोरबायदि आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां रांफोर आरजिनो हायो। आरो बुंनो हाबावोदि मैसो मैसोआबो बेफोरबायदिनो आरोना जेरै मोसौखौ जों जेरै खालामदों बेफोरबायदिनो मैसोफ्राबो जोंनि लागै हेफाजाब होयो आरोना। जेरै आबाद मावनायावनो होन बेफोरबायदि फोथार बायदिसिना ओ हालेवनायावनो होन बेजों लोगोसे मारा होनायावनो होन। मोसौजों मैसोजों एखेयानो होनजायो आरोना। आरो बोरमाफोरखौ जों बुंनो थाङोब्लाथ' ओ बोरमायाथ' जोंनि मोसौ गांसो जाग्रा हारिखाय जिउखाय जिबखाय जोङो बेखौहाय मा बांद्राय जो थोन लानाङा बायदि जाहैयो आरोना। बेखौहाय मोनसे गग्रा बेथ' गोजौआवसो थायो जाहैबाय दा। बेखौहाय ओ बिदिनो बैसां बायदि लुना औ बैसां लुनां लुना होनानैहाय बेखौहाय थाहोनो थाखाय मोनसे न' बानायना होनाय जायो आरोना। आरो बेनि थाखाय मोनसे जाग्रा आदार जाखिनि गाम्बारि बिलाइ ओ खान्थाल बिलाइ ओ बिजों लोगोसे औवा बिलाइ बेफोरबायदि बिलाइ हारिफोरखौ बियो जानानै थांनानै थानो हायो आरोना। आरो बेखौ हगारना होबानो बियो हारसिङै जानानै थांनानै थानो हायो। बेजों लोगोसे जों बुंनो हायोदि बेखौहाय ओ गोबां बान्दाय जोथोन लानांगौ जाहैया आरोना आरो बेखौहाय एसे फिसियोब्ला बिनि बिनि फिसाया खेबसेनो माब्रैख्लाय जायो आरोना। ओ बेखौ जोङो फेदेरनानै जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो। न'खर बायदिसिना सोलिनायाव जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो आरोना। थिग बेफोरनि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा फंनैसो ओ अमाफोरखौ ओ माबोरै फिसिनायजों नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि फिसियो आरो बेखौ फाननानै आरो बेखौ माबायदि ओ सिथारनानै जानाय जायो बेनि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां।
औ।
जोंनि खिन्थु ओ जेरै नोंबो नों होन्दोंमोन अमाखौ जेरै फियो बिदिनो फियो फिनायालाय।
माने खायफा खायफा आदार गैयैफोरा जेरै थास' नागिरो थास' बुरला माबा माबि हास'नानै रुनानै होयो। थिग बेबायदिनो आदारफोरखोबो होयो। लोगोसे गुन्दै होयो गुन्दै। अफ्रिखौथ' सिनायो नामा ओइ जेनेबा जौ बानायनाय अफ्रि मोनसे माइनि माइरंनिफ्राय ओंखारोना नोंथां। जौ मोनसेबा नै जौखौ संखांनायनि उनाव बेयाव मोनसे माइरंनि अफ्रि ओंखारो माने गुफुर जेनेबा दोलो दोलो बैखो ओइ गन्दैजों लगायना होयो माने संखांनायनि उनाव।
औ औ
बेखौ जायो माने बिराद जायो बेखौ जायोबा बेखौ जायोबा बेखौ होनो हायोबा बांसिन अमाया देरसिनो आरो ना। लोगोसे हायोबा अमानो दाना होनांगौ माने इफोरखौ होआ लासि उम दाना बायनाय दाना दो ना अमानि दाना माने आङो नुनो मोनदों माने इदिबायदि फाराम खुलिनानै गोबां अमा दोङो माने ओमफ्राय दानाखौ डाइरेक्ट होयो माने गोरानैनो होयो दानाखौ गासैनोबो होनानै बिदिनो जायो दानाखो जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय दै होयो आरोना दाबोराव गासैनिबो फारामाव।
औ
ओमफ्राय बिदिखौ बांसिन गोबां देरनाय नुदों आरोना
औ
ओनिफ्राय ओ अमायाथ' इदियैनो प्रसेसानो जेनेबा बिदिनो फिनाय जायो जोंनिखिन नोंसि थिंबो बेदिनो फियो खायफा खायफा जेनेबा जोंथ' मिथिजोबा जों माने अमाखोलाय इदिनो उम अमायाथ' बेसेना थ' बुहुथ उम सारिस' गाहाम ओरै सारिस' साराय तिनस' ओरै अमाना अमादाम दङो ओमफ्राय नोंसिनि थिं अमाया बोरै अमानि दाम फोरा?
जोंनिजोंबो बिदिनो आरोना ओ थामजौ बाजि ब्रैजौ बेफोरबायदि लायो आरोना जोंनि ओनसोलावबो
ओ माने जाग्राया माने बर' हारिफोराथ' अमा जाखायो गोबां अमा फाननाय माने जायो आरोना दाथ' बुहुद सामब्राम दैलियाथ' जायो। उम मा
ओ बेफोरबायदिनो हाबा हुखा खालामो बाहायनाय जायो आरोना।
मा होनदो अ अ खोनादों खोनादों।
ओ अमाखौबा बेफोरबायदिनो ओ फालांगि खालामनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो जों मावनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै बाजारफ्राव बेखौ स्टाप थुनानैहाय रां खामायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो हाबा हुखाफोर जादोंब्ला एबा हाबाफोर जादोंब्ला बेखौ सिथारनायजों लोगोसे मा मोनसे बर'नि ट्रेडिसनेल हिसाबै बेखौ
अ बर'नि हाबा होनोबाथ' अमायानोहाय अमायानो मेन अमा नङाबा सोलिखाया हाबायानो माने बर'नि हाबा नो अमाखौनो होखानांगौ जेनेबा सोरबा हायिफोरा होआ दिसुन सोरबा ओरैनो दाउ ब्रयलार ना आरिफोर होयो महाबा
आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हाबावो दि ओ जेरै बोरमाफोर बोरमाखौथ' गासैबो हारिनि मानसि बिफां जाजोबो नङा होमबा नोंथां आरो बियो मोनसे बियो मोनसे दाम गोसा बेसाद बायदि जायो आरो ना केजियावनो जौ द' जौ जाहैनो औ ब खौ जानायखाय बियो दा मोसा जाहायो आरोना बेनिखायनो बियो मोनसे बेसेन गोसा जानायालाय बेनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनोबो हायो जुदि बोरमा फाराम खुलिनानै जोङो बेखौ फानोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो नांगौथिफोरखौ जों बुथुमना लानायजों लोगोसे ओ गोबां माने आगजुफोरखौ जों दिहुनना लानो हायो आरोना थिग बेफोरबायदि खालामोबा जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो आरो गुबुन बेलायाव जों नायबावोबा ओ दाउफोर दाउफोरखौबोथ' बयबो जाजोबो नङा होनबा नोंथां दाउआबोथ' केजियावनो बिदिनो केजियावनो बिदिनो ओ थामजौ नैजौ जाहैनो नागिरो आरो ना आरो बियो था थाब देरजोबो बिनि जाउनाव बेखौ बयबो जाग्रा जानायलाय बे हाबा बायनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां बेफोरबायदि खालामनाय नुनो मोनो आरोना। आरो बेखौ जानायाव गोबां माने मोनसे गोरलैयावनो जायोबा बेबा ओ एसे देरफुनाय माने जाजाथाव ज' जायोबा माने रुनानै जायोब्ला गोबां गोथाव जायो आरोना थिग इफोरबायदिनो जुदि सासे लोमजाग्रा मानसिफ्रा बे मा दुरबल जादोंब्ला बेखौ जायोब्ला माने गोख्रों जानायखो जों नुनो मोनो। थि बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो। जायफ्रा न'खरावहाय बिदिनो अमा दाउ फिसियो अब्ला बिसोरो मा थांनानै थानो थाखाय आइजो माहारिनियावथ' गोबां लायो नङा ओमबा? अमा फिसियो दाउ फिसियो बेफोरबायदि खालामनाय नुनो मोनो आरोना। आरो बेनिफ्राय जोङो न'खर संसार जानायफ्राव बेनिफ्राय जों गोबां हेफाजाब जानायखौ नुनो मोनो। जाहाथे ओ न'खर संसार जानायावहाय ओ नांगौथिफोरखौ बुथुमना लानो हानाय बायदि। इफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो गुबुन बेलायाव जोङो बुंनो था थांबावो दे ओ बेफोरबायदिनो नाफोरनि बेफोरबायदि फुख्रि बानायनानै जों बेफोरनिफ्राय फालांगि खालाम नायबो जों नुनो मोनो आरोना नङा होनबा नोंथां?
नुयो नुयो।
फख्रिखौ नांगौथि बादि जावनानैहाय बेयाव दै होनानै जिसिबिजों जावनानैहाय बेयाव दै होनानै इफोरबादि ओ जायफ्रा न'-न'आव फिसियोसै ना मागुर फिसियो नङा होनबा नोंथां? बेफोरखौ फिसिनानै गुबुन गुबुन नाफोर फिसिनानैहाय ओ
मालदो रायलायदो
आरो बेखौथ' नायाथ' गुन्दैबो जायो। ओ लाइफां बिलाइफोरबो जायो बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेनिफाय नोगोर सोहोराव लाबोनानै रांफोर आरजिनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरनिफ्राय ओ गामि ओनसोलाव गोबां माने ओ बेसेन गोसा जायो बेयो लकेल हिसाबैहाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन बेलायाव नाय ब्ला ओ जुदि बेफोरखौ फाननानै जोङो आरोबाव ओ नाफोरनिफ्राय जोङो ना गोरानखौ जोङो फोराननानै एबा बेनिफ्राय जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। बिजों लोगोसे ओ ओ नाफाम बायदिसिनाबो बानायनो हायो आरोना गोबां रोखोमनि खालाम नायखौ जों नुनो मोनो होनबा नोंथां समावबो जाबाय जेंना दोनथ'निसै नामा?
उम समा जाबायानो दे ओ।